हेलौ औ खोनादों नोंथां
अ दा मा खालामदों नोंथाङा
आं जिरायना दं। नोंथाङालाय?
अ आंबो जिरायना
औ ओंखाम जाखांबाय नोंथां?
औ जाबाय नोंथाङालाय
आंबो जाखांबाय
अ दा जों बिदिब्ला जागायनोसै आयदानि सायाव
औ दे नोंथाङा मा आयदानि सायाव सावरायनो ला दों बेखौ
अ आयदाया जाहैबाय ओं दि इन्दि लुनाय इन्दि बानायनाय
औ
दा नोंथाङाथ' मिनदि मिथियोना इन्दिखौ?
औ मोनथिगौ
औ होनबा दा इन्दिखौथ दा मोनथिखायो जाहैबाय ए एम्फौ ला था जि सिखिरि
औ औ गिबियाव सिखिरिनिफ्राय औ ओंखारनाय जायो।
औ सिखिरिनिफ्राय ओंखार
सिखिरि ओंखारनायनि उनाव औ बिदै दैहोनानै बे बिदैया
उम बिदै जानाय समनिफ्रायनो
जेब्लासिम फिसा गोरलै ओं खारा अब्लासो मालागै बेखौ नायनानै मोजाङै दोनबाय थायो औ बिनि उनाव सप्तासे बा स्नि सानसोनि उनाव जेब्ला औ फिसा गोरलै ओंखारो अब्ला बेखौ
बे समनिफ्रायनो इन्दि बिलाइ
औ औ गिबियाव गोरलै एम्फौ समाव फिसा जेब्ला फा जेब्ला सिगां ओंखारजेेनदों अब्ला इन्दि बिलाइ गोरलैखौसो होगोरना दोननाय जायो आरो बेखौ होआ ब्लाबो ओइ थुलुंसि बिलाइखौ सोफ्लेनानै होग्रोनाय जायो। बेनि उनाव साननै औ औ औ साननै सानथामनि उनाव जेब्ला एसे ओ जाननो हानाय बा गिदिर जायो अब्ला बिलाइ इन्दि बिलाइ एसे। ओ एसे गिदिरखौ होनाय जायो‌।
औ होनाय जायो आरो एम्फौआथ' लोमजायो मिथिखायो ना नोंथाङाबो औ- औ एम-
जालाय खे-खेबसे गुस्लायलाय औ औ जानो हाया बिदिनो खेबसे लोमजा गासे गुस्लायनाय आरो।
औ गोस्लायनाय आरो एसे देरलाङो औ सिरि मोनसे देरनाय बिदि देरलांबाय थायो आरो।
बेसेनो गेदेर जालाङो एसेनो बिलाइखौबो माने गेदेरनि‌ सायाव गेदेर गेदेरनि सायाव गेदेर बेफोरबायदि होलांनाय जायो आरो औ बिदिनो जेब्ला नैजि नैजिबा औ-औ औ-औ-औ
ओ खेबथाम लोमजायो। बिनि उनाव जोबथा लोमजानाय।
औ-औ जोब था लोमजानानै जेब्ला गोमोन गोमोन फैनाय होनो बेखौ औ बेनि उनावहाय गिबि यो गिबि सिगां समाव गोमोन फैनायनि सिगां समाव मासे अजा फैग्रोयो बेखौ
अजा फैग्रोयो अ बेखौ अजा होनो ओम
औ बेनि उनावहाय ओम इन्दि बेनि उनाव जाय लाथा एम्फौखौ फिसिदों बा नायदों बे जायखौ मालिक बुङो बेयो औ
औ बेखौ बिलाइ गोरानाव माने एम्फौ गोमोनखौ गुबुन जायगायाव एक्सट्राखे दोननाय जायो आरो
औ औ औ एम्फौ गोमोनखौ हमजोबखांनायनि उनाव जेब्लानो बि हमजोबखाङो अब्ला बेखौ माने बिलाइ थालिर बिलाइ गोरान बा मोजां फ जायगा मोजां नायनानै बेखौ फौ गोमोन।
एम्फौ गोमोनखौ औ दोननाय जायो आरो बियो ओमफाय
दैयो सानथामनि उनाव जेब्ला फिथोब थोबो औ फिथोब थोबोब्लाथाय बेखौ खौ ओ फि ओ बे थालिर गोराननिफ्राय बोखारनानै आरो फिन गुबुन मोनसे आइजेंआव दोनफिननाय जायो औ बेनि उनावहाय बेखौ सानथाम बा साननै दोननायनि उनावहाय बेखौ बेनि सिङाव ला था एमफौ जा गोमोन थायो बेखौ औ जिरनाय जायो। जिरनायनि थाखायबो फिथोबा मोनसे साइदथिं जाय गुरै मोनसे साइद बेखौ गुरै औ गुरैथिंजाय औ गुरैथिंजाय बे बे माने गावगायखौ ओंखारनो हानाय लामा ब'हन खाना लानाय जायो बिथिंजाय जिरनानै ब'हन नांगौ जायो। बिदिनो जेब्ला एम्फौ लाथा गोमोनखौ बहनखाङो। बिनि उनाव बेखौ जानाय जायो आरो जि फिथोब थायो बहनखांनायनि उनाव बाख्ला बा फिथोब थायो बेखौ बेखौ फानो आरो दा जाहैबाय इन्दि लुनायनि नालाय
औ इन्दि लुनाय नालाय
लुनो हायो औ बे लुनायाव बेखौ लुनो थाखाय माने गिबियाव दै गुदुं नांग्रोगौ जायो दै गुदुङाव खारदै होनानै बे एम्फौ फिथोबखौ औ एम्फौ फिथोबखौ खारदै होनानै रुनाय जायो। रुखांनायनि उनाव जेब्ला गोदौनानै मोजाङै रु खाङो अब्ला बिनि उनाव बे फिथोबखौ औ। बे फिथोबखौ खांनानै मोजाङै सुस्रानानै मोनसे आइजेंयाव फोराननानै मो जाङै साफा साखोनै फोरानना दोननाय जायो फोराननानै दोनखांनायनि उनाव थालिर थालिर फस्ला बा गयनि जायखौ होनो थुखना बे औ बे गयनि थुखनायाव मोजाङै बे ओ जाबनानै मेरायनानै फान फबनानै खाथबनानै मोनसे मोजां जायगायाव दोनो बेखौ खमैबो जि सान जिनै सानसो दोननाय जायो मानोना बेखौ ओ गुरै जानायखौ खेबसे नायलाय दोनलाय बिदिनो जेब्ला सम सिमहालागै जागोन अब्लासिमहालागै नायनानै दोननाय जायो खमैबो जि सानसो लाखायो
औ औ दाथ' आरो बेखौ उम बांसिनै फिथोबखौ गुबुनफोराथ' फानहैनायबो जायो आरो कारखाना बायदिफोराव हरनाय जायो आरो सोरबा बायदिया न'आवबो बानायो नङा होमबा औ न'आवबो बानायो
बानायनाया जाहैबाय।
न' बानायनायखौ इन्दि लुनाय होननाय जायो
औ औ इन्दि लुनाय बेवहाय आरो बेखौ ओ जेब्लानाखि बे फिथोबखौ गुरै जायो अब्ला बे खौ मोनसे आइजेआव बख फिननानै मोनसे आइजेंआव आरो दै लानानै। बेखौ फिथोबखौ दैजों दैजों आखाइआव लानानै दै जों लगायनानै बिदिनो थुनाय नायनाय जायो। बेनि उनावहाय। बेखौ। एम्फौ एम्फौ जि फिथोब दं
औ।
बेखौ मोनसे गनाव थुना लानाय जायो। बेनि उनाव थावख्रियाव लुनाय जायो।
फिदिंनाय जायो आरोना?
औ-औ थावख्रियाव फिदिंनानै लुनाय जायो औ-औ- औ बेनिफ्राय मोनसे मोनसे औ दोंसेयैनो थावख्रि लुनाय होनो बेखौ।
औ बेखौ थावख्रि लुनाय होनबाय।
औ बिनि उनावहाय जेब्लानोखि जेब्लानाखि थावख्रिखौ लुखाङो अब्ला बेनि उनावहाय बे थावख्रि लुनायनिफ्राय खारनानै आरो बेखौ मोनसे-मोनसे गनावआव सोबावनाय जायो बे गनखौ फानेव बुंनाय जायो। बेयो मोनसे जखा हिसाबनि थाखानाय जायो।
औ
बेखौ सोरखियाव सोनो थाखाय बे गिबियाव फानवआव ओहोम थावख्रि लुनायनिफ्राय फानवआव मेरायग्रोनानै लानाय जायो बिनि उनाव हाय फानेवाव मेरायखाङो बा फानखाङो अब्ला बिनि उनावहाय
खुन्दुं जाबाय नालाय,
औ-औ सोरखियाव सोनाय जायो बे खुन्दुंखौ, सोरखियाव सोनायनि उनाव औ सोरखियाव सोनायनि उनाव बिदिनो जथरजों जतर'खौथ' नोंथाङाबो मिथिखायो जानांगौ खुन्दुं थुनग्रा औ-औ बे बेयाव ओ सोरखियाव सोखांनायनि उनाव औ जथरखौ सोनानै
फिदिंनाय जायो ओरै हमनानै औ, बेखौ खुन्दुं सोंनाय होनबाय आरोना बेखौ?
थुनग्रोयो औ बिनि उनाव ओमफ्राय बिदिनो माखुआव सोनानै बबिन माखु बायदि मुं थायो बेफोरो औ बेवहाय सोनाय जायो औ -औ -औ -औ
ओ इन्दिनि जि गानफेरबाय ना?
औ फास्रा ला फेरबाय।
लाफेरबाय ना?
औ औ न'आवनो दानाय मायदि होनानै फास्रा औ। औ औ औ। जोबोर मोजां जायो इन्दिनि सिया औ औ। गुरै रैदुब मोजां गोबाव बोसोर औ। जेसेबांनो सुयो एसेबां नो मोजांसिन गोदानसिन जालांबाय थायो।
औ औ।
सेनो
दा आरो उम उम दाथ' आरो बायनानैनो मोनबाय।
औ औ दानि दिनाव बेफोरबायदि न'आव, न'आव दालिया न'आव, न'आव एम्फौ, एम्फौ लालिया औ औ एम्फौ लालिया।
गोबां
इन्दि लुनो इन्दि लुनायखौ दानि दिनाव नुनो थांलिया
औ नुनो थांलिया बेखौ दा कारखानाफोराव बानायनाय जाबाय आरोना।
औ औ गासिखौबो मेसिनावनो लुजोबनाय जायो।
औ दाथ'
नोंथाङा इन्दि लुनाय खौ नुफेरबायना?
ओह आंथ' नुफेराखै। आं नुफेरा खै इन्दि लुनायखौ।
अब्लाबो बिनि सोमोन्दै माबोरै बानायो माबोरै जायो बेखौथ' एसेब्लाबो मिथिखागौ औ, औ औ। गिबियावथ' बे जानायनि ओ गुबै जाहोनानो जाबाय लाथा एम्फौ लाथा एम्फौनि उनावहाय बिदिनो फि थोब औ ला था एम्फौ फिखांनायनि उनावसो बे फिथोबखौ मोनगोन ना नाथाय एम्फौआसो बे फिथोबखौ थोबनानै
उम खुन्दुं बानायनाय जायो औ औ नोंथां आं बेखौनो सानदोंमोन आरोना माने आं इन्दिखौथ' गानो। गाननाया फास्राखौबो लायो माने आं सानोमोन आरो बोरै बानायो होननानै दा नोंथांनिफ्राय एसे ओ मिथिनो ह हाबाय आरो। थोना
औ औ
थाबाय नोंथांनिसिम।
औ औ
औ इन्दिखौथ' आरो बर'नि गोबां सुबुंफोरानो गानो जोमखायोबो गोदोनि माने लाबोगासि नो दाबो लायो आरो उनाव हो थासिमायबो लानायनि बिबाना जोंनाव दंङस
औ औ जिहेतु बर' सुबुं हिसाबै जोंनियाव बे थाखायो
थाखायो औ बेखौ दानिया ओ जि फुजा-फाथाल
औ गासैयावबो जेरावबो फाननाय नुनो मोनसै।
औ दा बेखौथ' दानि समाव ओं बांसिनानो औ जेब्ला ओ बेफार फालांगि बायनो थांङो जोंङो। बायनायावथ' दा ब्रै रोजासोनि बाराबो लानो हागौ आरो ना औ गोबां माने दाम गोसाबो जायो। आरो जियाबो मोजां उम औ नोंथांङा बेसेबांस खो नि खौ लाफेरखो इन्दि जि खौ?
इन्दि जिखौ बुंनो थांब्ला आं बेफोरबायदि बायफेराखै न'आव थावख्रि लुनानै जि दायो हिसानाव बेखौ लाफेरदों औ औ औ बेसेन गोसानि जायो इन्दिज इन्दि जिया।
औ बेसेन गोसा जायो। दा अ आरो खुन्दुंआबो
औ औ औ खुन्दुङा ज'आ दानो जोबोर मोजां।
मोजां दा आंथ' नुफेराखैे जिहेथु आं‌ बे बा उम बेफार-फालांगिनिफ्रायसो बायनानै लाबोद
औ औ औ आंबो जा मिथिगौ बेखौ नोंथांनि सिगाङाव फो फोरमायनाय जाबाय। दे अब्ला नोंथां समाबो जाबायमोन। औ औ उनाव लोगो मोनफिनसै दे। दे दे नोंथां।